दख
औ नोंथां।
ओ नोंथाङ ओरैनो दंना
औ औ दासान्दिथ' आङो ओरैनो फ्रि दंथ'यो ओ
ओ अ जे आयदानि सायाव सावरायनो लाांदोंमोन आरोना
औ औ सावरायजायो नोंथां
जों माने गामि ओनसोलनि रायजो जानाय आरो जोंनि टाउन सहरनि रायजो जानाय माने मोननि गेजेराव फारागथिखौ आरो टाउनाना माबायदि रायजो जायो जोंनिया गामिना माबायदि बेफोरनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ औ नोंथां जिहेथु जोङो टाउन आरो नोगोर होनना बुंङोला जेराव जों टाउन नोगोर होनना बुंङोब्ला जों मिथिखायो लोगोसे जों गामि गामि ओनसोल
ओ माबायदिहाय रायजो जायै जों मिथिखायो जेराव जोङो ओ गोदो गोदायनि नबाथ्राखौ दिनैनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला नंगौ जोङो गामि ओनसोलाव दिैबो बेबा बबे बे जायगायाव जोङो बोरमा जिब जुनार फिसिनायफोरखौ नुनो मोनो दाउमा दाउसा हांसो मोसौ बायदिसिना जों दिनै गामि ओनसोलाव दिनैबो जोंहा आ जिब जुनार फिसिनाय खान्थिखौ नुनो मोनदों नाथाय जोंनि टाउन ओनसोलाव जु नायनो थाङोब्ला जों जिब जुनार फिसिनाय खान्थि जों गोबां सोलायनाय नुनो मोन जेराव जोङो टाउन ओनसोलाव जुदि जिब जुनार फिसिनाय नुयोब्ला जोङो दिनै नुनो मोनो जिहेथु जों जुदि सरासनस्रा न'खरनि बाथ्रा बुङोब्ला जोंहा जेराव गामि ओनसोल सरासस न'खर जानायाव न'खर संसार जानानै थानायाव जोङो बोरमाफोरखौ लाफायो दाउ अमा बोरमा ओ मोसौ बायदिखौ नाथाय दिनै टाउननि खोथा बुंनो थाङोब्ला दिनै जों नुनो मोनगोन जों बायदिसिना जिब जुनारखौबो जों फिसिनाय नुनो मोनो ज जिहेथु जोङो सैमाफोरखौ फिसिनाय नुनो मोनो मावउजिखौ नुनो मोनो ओ लोगोसे जोङो नुनो मोनो बायदिसिना रोखोमनि दावमा दाउसा जों बाथ' नुनो मोनो बेफोरबायदिखौसो जों जों दिनै टाउन ओनसोलाव जिब जुनार फिसिनाय होनना बुङोब्ला जों बेफोरखौसो मिथिनो हायो लोगोसेनो जोङो दिनै ओ टाउन ओनसोलनि खोथा बुं थाङोब्ला दिनै जिब जुनार फिसिनाय बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला दिनै गोबां जौग थाखोनि दिन जिब जुनारखौ फिसियो जेराव जोङो बिजनेस थाखोानि जौ जुनार फिसिनायखौसो नुनो मोनो जोङो गेदेर गेदेर दिनै मोनसे फिसा जायगायावनो ओ गोबां रोखोमनि फैसा आरजिनाय नुनो नुनो मोनो जों दिनै ओ बिगियानारि जौगानायनि आदबजों दिहुननाय बायदिसिना आदारफोरखौ जों दिनै जाहोनानै दिनै गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों दिनै लाख लाख रां रां फैसा आरजिगासिनो दङ जेराव जोङो ओ गोबां
बिथिंनि जोङो ओ जिब जुनार फिसिनाय जेरै मोसौ फिसिनानै जोङो दिनै गाइखेर सेरनानै जारसि गाय दिहुननानै दिनै बायदिसिना गाइखेर फाननानै दिनै पनिर बा बायदिसिना दखानफोराव हैनानै गाइखेरफोरखौ दिनै गोबां रां आरजिगासिनो दङ जेराव बोरमा फार्मानो जाबो बायदिसिना दिनै गेदेर गेदेर फार्म खुलिदों जेराव बेफोर फार्म खुलिनायनि गेजेरजों दिनै टाउन ओनसोलफ्राव गोबां फैसा रां आरजिनो हादों नाथाय जोंनि गामि ओनसोलफोराव ओ दिनैनि समावबो जों एसेबां बेफोरबायदि गेदेर जेबो फार्म खुलिनाय नुनो मोना नाथाय खुलिदोंब्लाबो जों दिनै बायलांफिननायखौ नुनो मोनो साक्सेस जानायखौ नुनो मोना जेराव जोंहा मोजां बिथिंनि इडुकेसन लानो हायि जाहोनावनो बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो। जिहेथु जोंहा ओ गामि ओनसोलफोराव दिनैनि समाव नोंगौ जोंहा जाबायदि सोलोंथाइफोरखौबो मोननांगौ बेफोरबायदि जोङो सोलोंथाइखौ दिनै मोनाखै अब्लाबो जों दिनै ससेल मिडियानि गेजेरजों जिखिनि थिनो हायो इसेबां सोलोंथाइखौ जों लागासिनो दङ गामि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो जुदि जों गामि ओनसोलाव ओ नायनो थाङोब्ला जों आबहावाखौ आबहावानि फारसे जों जुदि नायनो थाङोब्ला गामि ओनसोलनि आबहावाया दिनैनि समाव समाव जोबोद मोजां आनो बुंनांगोन मानो बुंङोब्ला इसेबां बिबांनि गामि ओ ओनसोलाव गारि मथ मथर बा बायदिसिना उम गुबुंले जानायखौ नुनो मोना बांसिनानो जों दिनै बिफां लाइफां जों सोरगिदिं जेरै अखा-अखाफ्राबो बांसिन हायो दा जोंनि ओनसोलफोराव गामिफ्राव अखा हागासिनो दङ नाथाय नोगोर ओनसोलाव जों अखा हानायखौ नुनो मोना जों नोगोर ओनसोलनि खोथा बुंनो थाङोबा जेराव नोगोर ओनसोलाव बिफां लाइफां दायं दानफायजोबनानै कलकारखाना आरो बायदिसिना बिल्डिं आरो बायदि बायदिसिना दुखान आरि ओ बिदिनो गारि मथर बेफोरबायदि जानायनि जाहोनाव दिनै ओ बा बिफां लाइफां गैयैनि जाहोनाव दिनै टाउन नोगोराव अखायानो हानो थांलिया जुदि जोङो ओ बेराफारसे सोंनायनो थाङोब्ला जों जुदि दिनैनि समावथ' जोंहा रां रुफा फैसा नङाब्ला जोङो थांना थानाया जोबोद गोब्राब जेराव जोङो ओ गामि ओनसोलाव जोङो थांना थानायाव जोङो फैसा रां आरजिनो थाखाय जेबां ओ गोब्राब जायो मानो होनाबुंब्ला जोङा गामि ओनसोल फ्राव जोंहा इसेबां फैसा थाखा गोनां बा बायदिसिना इनस्टिटिउसनानो जा दखान आरियानो जा अफिसारि यारि जा बायदिसिना दिनै ओ कम्पानिफोरानो जा जों गामि ओनसोलाव जेबोखौ नुनो मोन ना जों गामि ओनसोलाव मावनो हायो फैसा नांगौ जायोब्ला माब्लाबा समाव जों हाजिरा मावनो हायो। गुबुननि न'खराव थांनानै जों हाजिरा मावनाय बा जोङो दखानफोराव थाहैनाय बबावबा जोङो लोगोसेनो हाथाय बाजारफोराव जोङो एसे फालांगि खालामहैनाय बेफोरनि गेजेरजों गेजेरजोंसो जों फैसा आरजिनो हायो नाथाय जों टाउननि खोथा बुंनो थाङोब्ला जों जोंनि डाइरेक्टलि जोङो जुदि टाउनाव थाङोब्ला सासे बे मानसि अब्ला जोङो खामानिनि जेबो आंखाल लानो गैया जेराव जोङो हाजिरा मावनो हायो जोङो दुखानावनो जा बायदिसिना ओंखाम दुखान साहा दुखान बा बायदिसिना अफिसफोरावनो जा दिनै साखरि बाख खरिबा जों दिनै ओ टाउन ओनसोलाव फैयोब्ला जोंहा खामानियानो जोबनो थाङा जों बायदिसि जोङो रोखोमनि खामानि मावनानै थानो हायो लोगोसेनो जों जिउ खुंनो हायो बेवहाय गोबां रोखोम रोखोमनि जोङो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों मोनजोबनो हायो गामि ओनसोलाव जाबायदि जोङो नांगौ ओ मुवा बेसादफोरखौ मोननो हाया नाथाय जोङो टाउन ओनसोलाव जाबायदि नांगौ मुवा बेसाद बेफोरखौ जोङो मोजाङैनो ओ मोनजोबनो हायो जेराव जोङो दिनै टाउन ओनसोलफोराव दामि दामि गारि दामि दामि ओ बिल्डिंफोर लुनायखौ नुनो मोनो जेनै एसि बाहायनाय जायो जेराव जोंनि गामि ओनसोलफ्राव बेफोरबायदि जौगा थाखोनि ओ जों नि जाहाथे टेक्न'लजिजों दाजानाय ओ दाजेमफोर बेफोरखौ जोंनि बे गामि ओनसोलाव बांसिन बिबाङानो बाहायनाय जाया। जोबोर खम बाहायनाय जायो नाथाय दिनै ओ एसे एनै बाहायनायखौ नुनो मोनदों जोंनि ओनसोल फोरावबो दिनै ओ एसे एनै जौगानो हमदों जेराव जोङो टेक्नल'जिनि बाहायनाय मु ओ बाय दिसिना ओ मुवा दाजेमफोरखौ जोङो दिनै ओ जोंबो ओ लानो हादों जिहेथु जोंहा दिनै ओ टाउननि बारहावाया जोबोर गाज्रि जेराव जों कलकार खालामफोरनिफ्राय ओंखारनाय बा बायदिसिना जों जे नालाफोरनिफ्राय ओंखारलांनाय जेराव ज जोङो टाउन ओनसोलाव जों गोबां रोखोमनि जोङो मेथाइयानो जा बा मेथाइ बा जानाय बायदिसिना दिनै ओ मुवा बेसाद बाहायनायनि जाहोनाव दिनै ओ जाबोरफोरा बांसिन जानो हमदों गेसाव गोफोना बांसिन जानो हमदों जेराव दिनै ओ गोबां बिबांनि जोंहा गेसाव मोनाम जानो गोनां जायो बायदिसि दिना दिनै बेमार आजारनि ओ जा जानोगोनां जायो नाथाय दिनै जोंहा टाउन ओनसोल होनना बुङोब्ला जोंहा दिनै जेनिबो ओ आंखाल गैया जों मेडिकेल थावाव मेडिकेलफोराबो जोंहा मोजां मोजां मेडिकेल दं दङ जायनि गेजेर-गेजेरजों जों बेमार आजार जायोब्लाबो जोङो फाहामनानै लानो हायो लोगोसेनो जोङो ओ गामि ओनसोलफोराव जोङो बांसिन बेफोरबायदि जोङो मोजां मेडिकेल नुनो मोना जोङो एसे बेमार जाब्लानो जों माब्लाबा समाव जोंहा ओ जिउ गोमानोबो गोनां जायो दा बेफोरबायदिनो जोंङो थाउन आरो नोग गेजेराव फारागथिखौ नुनो मोनो दा नोथाङा एसे फोरमायनो हाग गोन नामा टाउन आरो नोगोरनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ ए ओ
टाउन आरो नोगोरनि फारागा माने गोबां माबा आरोना जोंनियाव माने टाउन जायगायाव माने बिदुङा बारा जायो ओरै गामि एरियायाव एसे गुसु। बो जायो आरोबाव गामि एरियाव एसे पिअर अगसिजेन मोन्नाय जायो आमफाय टावोन माने एसे गुदुं जायो गुदुं आरो बारा मोजां बार मडला बारा थिग नङा आरो बिदिनो टाउन एरियाायाव माने फैसा थाखा नङाबा थांना थानोनो गोब्राब माने माने गासिबो बुस्थुखौनो माने बायनानै जाजोबथारनांगौ जायो बेयाव माने जग बिजनेस मावनानै थाथारनांगौ जायो नङाब्ला गाथाम। टाउन एरियाफ्राव माने थांना थानो गोब्राब जायो गामि एरि माने फैसा न'आवबो सोलिब। बावोसो माने न'फ्रावनो दंखाजोबो बिदिनो मैगं थाइगं बायदिसिना थाजोबखायो। बिदिनो फल थाव बायनांगौ ओंख्रिफोर बायनांगौ बिदिल'सो ओमफ्राय गामि एरिया याव। बांसिन माने आराम जायो आरो ओरै टाउन सहरफ्राव माने गारि मथर दिडिसताब जायो। बिदिनो आरामै सान आथि थानोबा माने गामि एरियायाव थांगौ थानांगौ आरो। जेनेबा आराम बार मडल जानोबा आरामै थाङ थानोबा। बे टाउन एरियायावबो मोजां बिदिनो बेनिफिटसफोर नांगौबा नोंनो। जेनेबा बायदिसिना गोजौ सोलोंथाइ बायदिसिना फैसा थाखा। रां आरजि नोबा टाउन एरियाायाव साबसिन जायो गामि एरियाफ्राव बिदि सुबिदा गैया। बायदिसिना गोजौ सोलोंथाइ इडुकेसन हायार इडुकेसनफ्रा माने। गामि ओनसोलाव मोननाय जाया बिदिनो टाउन सहरफ्राव थायो बिदिनो। गामि एरियाफ्राव बांसिनानो माने बांसिनानो गोरों सुबुंफ्रा थानो नागिरा बिदिना। टाउन सहरफ्राव बांसिन माने साख्रि आवलाफ्रा थायो साख्रि गोनां जब मावनाय बिजनेसव मेन दखान गोनां बेफोरा माने गिदिर गिदिर फैसा थाखा गोनां मानसिफोरा टाउनाव आरो गामि एरियाफ्राव माने थनो नागिर बेफोर माने गामि एरिया । हाल सालफोरखौ माने मोजां मोना बिसोरो एसे गिदिर थाखोनि मानसिफ्रा बिनिखायनो टाउन एरियाफ्राव थायो। गामि एरियानि सुबुंफोरनि बुजिलायनाया एसे खम जायो बिनि थाखायनो माने टाउनाव थायो बिसोरो। गामि एरियानि सुबुंफ्रा माने दसेनो। दाव अमाफोर बारि हा बिदिबानो दाय जायो माबाफोर दाय मावफ्लांबानो माने बोराब बायनाय जायो संख्रि। जायो बिदिनो गामि एरियाफ्राव माने थांना थानाया एसे माने। बोरैबा सानोबा मोजां बोरैबा सानोबा गाज्रि ओमफ्राय टाउन एरियाबबो बिदिनो एखे टाउन एरियायाव माने। रावबो मदद होलाया गावबा गावसो जायो टाउन एरियायाव। हारसिं आरो रावबो नोंखौ नायफैयाबो। सहायबो होफैया बिदिनो गामि एरियायाव एसे। मुवाफोर खैफोदफ्राव गोलैयोबा गामि एरियानिया एसेसो सहाय खालामो मदद खालामो बेफोरो। नोंखौ खैफोदाव गोलैबा नों बासायफैगोन अनसायफैगोन बिदिनो। खुरमा जाथि बंस'फ्रा नों'खौ फैनानै। नायफैगोन बेमार आजारफोर जाबा बिदिनो टाउन एरियाफ्राव नोङा थाङोब्ला। टाउन एरियाफ्राव माने नोङो। बांसिन फेमिलियाथ' गासिबो थाहैजोबनो हाया गामि एरियायाव बिदिनो आङो जबफोर मावनाय बिजनेसफोर मावनायफ्रासो थाहैनो हाखायो नालाय बिदिनो दखानफोर गोनांफोर बेफोर माने गाव हारसिंल'सो थाहैनाय जायो माने फेमिलिफ्राथ' फैफ जोबनो हाया फेमिलि फ्राथ' बे गामयावसो थायो बिदिनो गाव हारसिं जायो आरो बिदिनो आरो गामि टाउन एरियाफ्राव माने एसे हिंसा हिंसिफाव खम जायो मेगन सालायनायफ एसे खम जायो बिदिनो गामि एरियाफ्राव माने एसे बारा जायो एसे नायलायनानै हायैफ्रा एसे सुथुरफ्रा बारा जायो खिन्थु ताउन एरियाफ्राव माने एसे रोंखा राखा गोजौ थाखानि मानसिफ्रा थायो नालाय बिनि थाखायनो एसे बुजिलायनायफ्रा बारा रा टाउन एरियाफ्राव माने बांसिनानो माने साननाय हनायफ्रा मोजां आरो गावबा गाव जायो बिसिनिया रावबो मददबो होफैलाया। नो गामि इरिया या मदद होफैयो हाबा हुखााफोर जाबा मदद होफैगोन मागोन बिदिनो सानफ्रामबो बिदिनो नुबाय थानाय रायदावनाय जानाय लोंनाय बिदिनो फिथाइ सामथाइ होफैगोन मोजां मोनगोन बिदिनो लोगोफ्राबो नोंजों रायज्लायफैगोन बिदिनो टाउन एरिया फोरना माने बेबायदि थांलाय फैलाया खम जायो, खामानि ना खामानिल' जायो गावनि फैसा थाखा खामायनायना खामायनाय बिल जायो बाहेरा जेबो जाया बिदिनो बिदिनो थांलाय फैलाय सलिया बारा बिदिनो जानाय लोंनायफ्राबो बारा सलिया गावबा गाव जाजोब आरो बिदिनो रुम भाराफ्राव मोनो संना खावना जानोबो माने टाउन एरियायाव एसे खस्थ' गेस नङाबानो जाया मालाबा जुदि गेस मोननो थाङाबा नोङो बेलेकगाव बायनाबो जाना गोनां जागोन नोङो जुदि टाउन एरियाफ्राव माने बेफोर बुस्थुफ्रा मालाबा सानसे जोबहैबा माने गामि एरियाफ्राव फैफिननांगौ जागोन आरो बिसोरो आरो गामि एरियायाव माने बे बेफोरो बेफोरो बुस्थुनि गोनांथि गैया माने बेफोरो औवा बनफोरजोंनो सलिनो हायो दा नोंथां जाथ'सिगोन नामा?
औ नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायना होबाय नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर ओ गोजोननाय मोनबाय । दा